नोंथां हालौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ खोनादों आंबो
औ आ
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ नोंथां कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जों जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबो बे फोरबोखौ सोमोन्दै जोङो दा बे समाव रायज्लायनो हागोन ना?
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ औ बैसागु औ जों बुङोब्लाथायायो जोङो बर'फोरनि देरसिन फोरबो नङा होना नोंथां
औ
बेखौ जोङो मोननो रोखोमै खुंनाय जायो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु
औ
अ ओ मोसौ बैसागु सैथ सैथ दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो। बै सानखालि जोङो मोसाफोरखौ थुखैनाय जायो। जोंनो मोसौ थुखैनायाव गोबां मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां। ओ बे मुवाफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो फोथारफोरनिफ्राय बा दैमा जिंफोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो जों बेफोराव मोनजोबाब्लाबो जोङो बाजा बाजारफोरनिफ्राय जि मोसौ थुखैनायाव जानांगौ मुवा बेसादफोर जेरै लाव फान्थाव थाराय हालदै बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानानै दोनफैगोन आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोसौ बौ बैसागु खालि फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बेफोर मुवाफोरखौ बेफोर मुवाफोरखौ जोङो हानानै खावसे बाहागोखौ माला सुैनानैहाय जोङो थार न'नि मोनफ्रोमबो उखुमावनो थेबनानै दोनो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौफोरखौहाय सारायनि हांगारफोरखौ हख'नानै जानाय थाव लगायनानै बेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय थुखिथाम थुख्रा औवखखौ थुख्रा दामाव हास'नागौ बेखौ जों आंजों खानानै बे गोसोम खुथाखौ जोङो मोसौाव फुननानै होयो बेनि उनाव थुखैनो बेखौ जोङो थुखैनो बेखौ जोङो थुखैनो थाखाय खोनादोंना नोंथां बेखौ जोङो थुखैनो थाखाय फुख्रिफोराव बा दैमासेफोराव लानानै फैगोन बेनि उनाव जोङो बे हानानै लानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सारनानै सारायजों गुस्रुदनानै जोङो दै दैमायाव थुखैनानै दोंनैसो लावखार मेथाइ खननाय जायो जेरै लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै आरो हानजा हानजा बिमानि खिदेर बिफानि खिदेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोङो मोसौफोरखौ थुखैनानै ओ फोथाराव सानसेनि थाखाय उदाङै हेगारनानै हरनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलियाव जोङो मोसौ खानायनि सम जायो अब्ला जोङो बिसोर बिसोरनो जोङो ओ आलारि बाथि लगायनानै जे बिसोरनो फागा फुजा होनानै बिसोरनो फागा गोदान बावनाय जायो बेनि अखानायै जोंहा बैसाग दानननिसे खालार बे सानखालि जोङो मानसि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो बे साननिफ्राय बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै जे दुगैस्रां लोबस्राङैहाय आफा इसोरनाव जोङो बे बोसोरा जे मोजां मोजाङै थाङो नांलाय खमलाय जाया रावजोंबो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो इसोरनाव बोर बिग्रोयो बेनि उनाव जो जोङो बिमा बिफा बिदा फंबाय बा जोंनि गोदोरफोरनिफ्राय बिसोरनो सनमान होन नानै बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो बेनि उनाव जोङो गामिनिनो गिदोर गोलावफोरखौबो बा उनदैफोरखौबो जोङो बिसोरनिफ्राय उनदै उनदैफोरनिफ्राय अननाय उनदैफोरखौ जोङो अनो गदोरफोरनिफ्राय सनमान होनानै बोर लायो। बा खुलुमो बेनि उनाव बेफोरबायदिनो जोंनिया से बैसाग दाननि से खालारा जोबनानै थाङो बेनि उनाव नै निफ्राय जोङो सेंग्रा सिख्लाायै बा बोराय लानानै बैसागु मोसानो ओं बेयावहाय बैसागु मोसानायावहाय जे एसे माइरं ब्लास दों आरो बिदिनो मोसायै मोसायै सिनि साना हालागै बे रांखौ बे रांफोरखौ बा मा माइंफोरखौ ज'मायैनो बयबो मजांफोरजों बेदरफोर एसेसो बायबाय नङाब्लाबो जौफोर दानि बर'फोरनि रंजानाय होनोब्लाथ' जोङो जौ नङाब्ला जाया जाखाया नङा होनबा बेबायदिनो जोङो जयैनो मोसानायफोरा ज'यैनो लाव लावखार ओंखाम जानाय जायो जोङो जे बैसागु जा दामजुफोरखौ लानानै मोसादोंमोन बे दामजुफोरखौ जाखां लोंखाङै बेखौ जोङो दामनानै बा आइजोफोरा सोरबा सोरबि सल' रोजाब ना खुगा मेथाइ रोजाबनानै हौवाफ्रा खाम दामनानै बेफोरबायदिनो गाजा जाखां लोंखां गाजा जा गोमजायै रंजानाय बेफोरबायदिनो जोङो बैसागुखौ बारहो बेनिथिंजाय बैसागु फोरबोखौहाय माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन ओ नोंथांनि फोरमायलांनाय बादिनो जोंनि ओनसोलथिंजायबो बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो ओ बेखौ बैसाग गुखौ मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो जेरैहाय मोनसे मैसौ बैसागु बिनि उनावहाय मानसि बैसागु फार्स्टयाव मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो नोंथाङा जेरै फोरमायलाङो बिदिनो जोंनिथिं मोसौ बैसागुखौ बिदिनो मोसौ फोरखौ थुखैनानै बेखौ ओ मोसौफोरखौ मोसौ बैसागु मोसौफोरखौ थुखैयो यो आरो बिनि उनाव मानसि बैसागु जायो मानसि बैसागुयावबो बिदिनो उनदैनिफ्राय गेदेरसिम बोराय बेनथ' बयबो जोङो खौसेयैहाय दामनाय देनायजों मोसानाय नाय मुुरनायजों बैसागु फोरबोखौ रंजानाय फालिनाय जायो आरो बे मानसि खौहाय आं जोंनि बर' माहारिफोरा जोंनि हिनजाव माहारिफोरा दखना गोमो बिदन फास्रा गोजा गस्ला गोजा आरो बेजों लोगोसे देलाय स्रांनानैहाय खानाय खाथबनानै खानायाव बिबार लानानै बिदिनो ज' ज'यैहाय न'खर न'खर बैसागु मोसानो थाखाय ओंखारबोयो आरो आरो बेजों लोगोसे से हौवा माहारिफ्रा गामसा गोथां गस्ला गुफुर आरो बेजों लोगोसे माखासे आर'नाइ फोर लानानै आरो माखासे दामनाय देनाय आइ जेफोरखौ लानानैहाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै ओ ज' ज'यै बयबो खौसेयै
औ बयबो खौसेयै न'खर न'खर थांनानै बैसागु मोसा थिंनानै बिदिनो रंजायो नाय फोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि ओ बै बैसागुनि समावहाय बिदिनो औ बैसागुनि समावहाय बिदिनो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान बावनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बैसागु समावहाय बिदिनो गोबां फांसन फोरबो जोंनिथिंहाय बिदि लानाय जायो माखा माखासे बादायलायनाय माखासे खेलाफोर बेफोरबायदि बेवहाय जोंनि उन्दैफोरनिफ्राय गिदिरसिमहालागै जेसेबां हायो बिदिनो बादायलायनायाव यावहाय बाहागो लानायफोर जायो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंहा माखासे खेला दुलाफोरबो लानाय जा जायो आरो बेजोंनो जोङो आंनि ओनसोलथिं बिदिनो ज' ज'यै खौसेथि बयबो ओ खौ गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिदि रंजानायनि गेजेरजों बैसागु फोरबोखौ फालिनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो नोंथाङाबोफोर मोजां नोंथाङा निथिंजाय बिदि बैसागु फोरबोआवहाय बिदि माखासे फांसन बा प्रग्रामफोरखौ लानाय जायो ना जाया नोंथाङा एसे फोरमाय जागोन
औ ओ जोंनि ओनसोलथिं जेबो बेफोरबायदि बैसागुनि बैसागुफोरखौ बरायनानै फांसन लाखिनाय जायो बैसाग दान से खालार खालिनि सिगांनो जों जोंना बैसागु बरायनाय हिसाबै
औ
औ
बा गथनि खारनायाव लंमजा बानायनो हायजां बारनाय मेजौ मेटार खारनाय बादायलायनाय बेफोरबायदिनो गोबां खेलाफोर होनानै जोङो साननि समावहाय सानखौहाय बानायनो हरो आरो जेब्ला हरावहाय हरावहाय बयबो जे ज' ज'यै मोसानाय बादायलायो हानजायै हानजायैबो बादायलायो बा जोङो हारसिं हारसिङैबाबो बादाय